खोनादो हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
थाङा औ आं खोनादो आं खोनादो। उम ओमबा जोङो जागायनिसै।
औ नोंथां दे बिदिब्ला जों औ सायाव नोंथां
बर'फोरनि जानायनि सायाव सावरायनायसै जों।
औ जागोन नोंथां सावराय जागोन। नोंथांनि औ जायगायाव मा मा जानाय मोनो नों? थाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ जोंनि गामि आरो ओ खाथि खालाफोरावथ' जानाय ओनबाथ' जोंनि बर'फोराथ' बांसिनानो ओ हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जायो लोगोसे गाव आबाद मावनानै जानाय अ जोंथ' हाग्रानिफ्राय मोन नाय होनबाथ' गावनो गायालासेनो बाथ' जोंनिया हाग्रानि मैगं थाइगोनबा दिंखिया दोङो खेरा दाफिनि ओनिफ्राय जोङो मान मुनि दङो कुत्रा कुत्रि इनिफाय जोंनि बर'फोरा जोंनिथिं माबाखौ जायो ओ मेथ'खा बिबारनि माबाखौबो जायो मेथ'ख खा बिबारखोबो औ लोगोसे आरो फिथाइ सामथाइ होनब्लाथ' जो जोंनिथिं मे मेरला फिथाइ सामथाइ दं जेरै सिलिखा दं आम्राइ दं जलपे दं ओमफ्राय जोंहा थाइगिर दं थाइगिर फिथाइ दङ ओनिफ्राय खोरदै थाइजौ खान्थाल गायनानै मोननाय जायो दिसन थालिरफोरखौ बांसिनानो बांसिनानो जोंनि गामिथिं हिनजावफोराथ' हाग्रा बंग्रानो मैगं थाइगंफोरखौ खननानै लाबोयो
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो ओ दा दाथ' दैज्लां बोथोर सम दैज्लां बोथोर समावथ' जोंनि गामिनि आइजोफोरा जेखाइ गुरैयो फोथाराव दा हाल एवनाय समना हालेवबोला जेखाइ गुरहैयो ओ जोंनि ओ दुब्लि फोथारफोराव फिसा-फिसा हाखरफोराव नाफोरा जमा जाना थायोना बेफोरखौनो गुरहैयो गुरनो थाङोबा जेरै फि ओ मावा ना मोनो मोनो खावाइ गोरि सें सल्ला सल्लाबो मोनो। आरो मागुर नाफोरबो मोनो, गुरनो थांबोला। खोनादों नोंथां? अ नोंथां बुंलाय। दे नोंथां बुंलाय। नोंथांमोननिसिम माबायदि?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गामिनि एबा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बेबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदि रोखोमनि नोंथाङा बुंनाय जिं माबा, ओ हाग्राफोराव मोननाय जोङो मेथखा बिबार बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। मानिमुनि बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो। जोंनि जायगा जायगाफोराव गोबाङैनो जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौबो जानाय नुनो मोनो, बिफांनि बिलाइ जेनेबा सरजना सजना बिलाइ। फोरखौबो जोङो दालि। फोराव होदनानै जानायखौ नुनो मोनो। औ नंगौ नोंथां औ आरो जोंनि जायगाफोराव गोबाङैनो औ।
जोंनि खिन्थु सस ससनाखौथ' बांसिन जोंनि बर' आइजोफोरा खारै संनानै जायो। खारै ससना खारै रा होनानै बिब
नंगौ नोंथां बिदिनो औ बेनि खुमब्राफोरखौबो जोङो जोंनि न'फोरावनो गायनानै लानाय। खौ जोङो नुनो मोनो बेयो उखुम बुदाफोराव जोङो खुमब्रा बिफां। खौ दैखांना होब्ला बेयो जोबोरैनो ओ थायनानै थायो माखासे गुफुर गुफुरनो जोबोद माखासे थायो आरो नोंथां बियो बेखौ जोङो बै औ अमा बेदरजोंबो जानानै जोबोद मोजां नाङो आरो लोगो जे जोङो बेखौ हांसोफोरजों जानानैबो जोबोद मोजां मोनो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंनिया बर'नि असे जानाय होनना बुङोब्ला अनला खारै बे खौबो जोङो गोबाङैनो जोंनि जायगाफोराव जानाय खौ नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायैबो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया सबाय बे थ' उम बेखौ बय बो जायो होननानै बुंजायो बेवहाय सबाइखौ जोङो बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लाबनायखौ नुनो मोनो। आरो बायना लाबोनानै जोङो ओ दसे सम जोङो रुइनाय बायदि ओ जों गिबियावनो दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बै दैयाव सोमना दोन होखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दै एबा जों जेराव सारायाव संबाथाय सारायाव दै गुदुं खामनानै लायो आरो बे दै गुदुङाव जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जों बेवहाय आलुबो दरसे दरनै होयो आरो माब्लाबा जुदि जोङो बेवहाय अमा बेद दर होनदों अब्ला अमा बेदरफोरखौबो होलानानै जायो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो। ना आरो नोंथां आरो बेवहाय जोङो अनला खारैनि बाथ बाथ्रा बुंदों न नोंथां स' जोंनिया अनला खारैखौथ' जोङो बै औवा गाजाजोंबो गोबाङैनो जानायखौ नुनो मोन नो नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औ अनला खारैखौ नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै संनानै जायो आरो माजों माजों संनानै जे नोंथाङा
अ जों-जोंनिथिंथ' ओ ब-बयबो ए-एखे रोखोमनि जाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। सोरबाफोरबा अ बेदर ना गैयाब्ला औवा गाजाजों अनला खा अनला अनला खारै जा जायो औवा गाजाजों आरो सोरबा सोरबाथ' आलासि सालासि फैबाथ' जोंनि बिथिंनो बांसिन ओ अनला फाख्रि संनाय जायो। अन-अनला फाख्रिथ' मिथिगौ नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां मिथिगौ।
अ अनला फाख्रिखौ जोङो दाउ लकेल दाउजों लोगोसे इनिफ्राय लाइ लाइ बिलाइ होनानै अनलाजों संनाय जायो जोबोर गोथाव जायो जानो थाखाय। अनलाखौ आरो लोगोसे लोगोसे आरो मालाबामालाबाथ' औ अ-अमादोबो संनायखौ नुनो मोनो। बयलार, अमा फोरदोंबो संनाय नुनो नुनो मोनो आरो लोगोसे जोंनिथिं बांसिना सोरबा सोरबा आरो मा होनो सेवालि बिबार सेवालि बिबार होनानै अनला सेवालि बिबार आलु दरनैसो होनायबो अनला संनायखौ नुयो जों। ना बेदर गैयाब्ला ओ माने जोंनि अनला खारैखौ ना बेदर गैयाबाबो संनानै जानो हायो आरो जेरैबाबो जेदो मेदोबाबो।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङादि बुंबाय बेवहाय खारै होननानै न'? बे खारैखौ जोंनि जायगायाव आङो गोबाङैनो थालिर बिफांखौ दानफायनानै बेखौ जोङो फिसा फिसा थुख्रा बानायनानै जोङो बै ओ सान्दुं नांनाय जायगाफोराव फोरा जेनेबा ओ फोराननायखौ नुनो मोनो आरो फोराननानै बेखौ मोनसे जायगायावनो ज' खालामनानै बेखौ अरजों सावनानै हांगार बानायनायनानै जि मोनो हांगार बै हांगारखौनो जों जोङो न'आव लाना फैनानै बेखौ जोङो बहाबा खुरैफोराव दोननानै बेनि सायाव दै लुना होनानै बेखौ सरनायखौ नुनो मोनो। आरो बे सरनानै मोननाय जि जोंनिया दैलाव बे खारै। बे खारैखौ जोङो ओ बै मैगंफोराव होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां। नोंथांनि जायगायाव माबायसा मोनो खारैखौ?
खारैखौथ' जोंनि औवानि औवा मा मा बुंनो थाङोब्ला जों बेसरनि बेसरनि ओ माबानिफ्राय बानायनायखौ नुयो जोंनिथिं खारैखो था‌लिर थालिरनिल' नङा थालिरनिथ' गोबाङानो बानायो। थालिरनि मादा थालिर बिफांखो बिदियाव खारैबानाय लोगोसे जों बेसरनि ओइ बेसर दिहुननायनि उनाव ओइ बिफांफोरा मा फोरा इफोरखौ सावनानै ओ जेखो सावनानै ओमफ्राय बिनि माबाखौ गुन्द्राखौ सेबनानै खारै बानायनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिं। आरो गोबां रोखोमा बिदि बिदि दं बांसिन एनोथ' आं मोननैखोनो नुदों थालिर आरो माबानि बेसरनि माबाखो बानायनायखो। आरो गोबां सोरबा सोरबा गोबां रोखोमनि बानायो एफोरखो बारा नुवाखै आरो आं नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
औ आरो औ बुंनायसाय नोंथां?
औ लोगोसेथ' जोंनि बर'फ्राथ' आरो गोबाङानो अमाखोथ' जाखायो जोंनिया अमा जानायाथ' जोंनिया एकदम सोलिखायो जोंनिथिं बांसिनानो अमा अमा जानाया सोलियो। आलासि दालासि फैबानो अमायानो आरो।
नंगौ थारैनो नोंथां। आरो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो दावला खासि बेफोरखौबो जोङो ओ अनला खारैफोराव होलानानै जानायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो गोबाङैनो अनला खारैखौ न'आवथ' जोङो सरा सनस्रा जाखायोआनो लोगोसे गोजाननिफ्राय एबा बहानिबा आलासिफोर फैबा जों बेखौ जानाय नुनो मोनो आरो जोंनिया बै ओ न'खराव सोरहाबाफोर हाबा जायोब्लाथाय बे हाबायावबो अनला खारैखौ जोङो ओं ख्रि हिसाबै संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगो नंगो।
औ नोंथां। नोंथांनि औ बुंनाय नोंथां
अ जोंनिथ' बर'फोरना बेनो आरो अनला खारैयानो अनला खारै सबाय आलासि आलासि फैबा जानायाथ' बांसिन बेनो जोंनिया। आरो सबायारिखोथ' जों गाव आबाद मावनानै मोनो बेफोरखौ। जोंनि बरफोरा बांसिन एखायनो सबाय खारै जा सबायजों अमादो सबायदो ना गोरानदो सबाइ ना बेफोर आलासि फायबा जोंनो बांसिन बेफोर जा होनाय थाङो आरो जोंनि बरफोरनिया।
नंगौ थारैनो नोंथां।
आरो बांसिनबो हांसोबो जानाय थाङो।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो। आरो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो आरो बैखौबो जानाय नुनो मोनो मा होनो बेखौ बे जोंनियादि ओ गुफुर गुफुर जानानै थायो
अ मैखुम मैखुम।
मैखुनखौबो जोङो गोबाङै जानाय नुनो मोनो बेबो जानानै जोबोद गोथाव नोंथां।
अ नंगौ नोंथां जोबोर गोथाव जोबोर गोथाव। गोबां जायो जोंनि मानसि मैखुनखो। अ नोंथां। दिनै समा जाबाय होमबा दोनथनि नोंथां।
अ जायो दे बिदिब्ला
अ गोजोन्थों नोंथां।